दय माथो निट गैया नामा?
नेटनि एसे प्रब्लेममोन नोंथां।
अ।
एबार खोनादोंनाा क्लियार आतसा मा खालामदों नोंथां दा बर्थमान?
दोंङो ओइजा लामाथिंसो जफैदों।
आतसा दहाय नोंथाङा मा बुंनांगोन आं नेटनि थाखाय जेबो खोनानाय जायासै।
हेलौ।
औ खोनादों बुं।
अ लङाथिं एसे।
आतसा ओंखाम जा थ'आखै
ओंखाम जायाखै होनायानो।
उम्म। ओमफ्राय आं तामुलपुरनि।
तामुलपुर मा जायगानि?
तामुलपुर ओरैनो गामिखौ बारायगाव होनना बुङो।
अ।
डिस्ट्रिक्टआ तामुलपुर आरोना जोंना।
उम
ओमफ्राय नोंथाङा अबेनि
आं बरमा बरमा साइदनि
आतसा बरमा मा गामि।
बरमा मुसुलपुर खाथियाव जायो।
आतसा ओमफ्राय खोना औ खोनादों।
ओमफ्राय नोंथाङा तामुलपुरफोरथिं बेरायनो फैफेराखै नामा।
फैनायाथ' तामुलपुरावआव थांबाय बहुदबार थांबाय आं।
आतसा
ओमफ्राय दा नोंथाङा ओरैनो मा खालामगासिनो।
खालामनायाथ' दोङो ओरैनो एसे डिग्रिखौनो बिएसो खालामबाय थादों दाबो।
आतसा बेसे सेमाव
थारदसेम।
आतसासा
नोंथाङालाय।
आं फरायनायखौ दोनथ'बाय नों थां
आंबो औ औ खरसा दङ ओंखायनोथ' आं गारनो गोनां जाबाय। बिदिनो से खेन सेमसिम फरायनानै गारनांगौ जाबाय।
औ नोंथांखौ सोंनो हागोन नामा मोनसे बाथ्रा
सों सों सों जागोन
जेनेबा नोंथाङा मा मा खामनो प्लेन आरो ओरैनो एसे खोन्थानो हागोन नामा
प्लेन माने प्लेनथ' बिदि गैनाय गैया होनजाया दङ प्लेनलाय
आंना आसाम पुलिस गभारमेन्ट जब लानो गोसोआ ना आसाम पुलिसाव
उम आसाम पुलिस आव अनलाइन अनलाइन खा अनलाइन खालामदों होमबा।
औ औ औ खालामदों
अ खैबारसो जाखो खालामनाया
ओ
खैबारसो जाखो खालामनाय
औ आंङो खेबसे होखांबाय होनायलाय एबार नेक्स्ट टाइम आर ना सेकेन्ड ओमफ्राय नोंथाङा रानिंथ दा बे खालामनो टाइम एसे सर्ट जागासिनो दंया माने माइआरि ओै गायगासिनो नालाय नफोराव
अ ओम ओम
खोथिया फुनाय हालेवनाय आरि बिदि टाइम मोनाखै आरोना
उम
ओमफ्राय नोंथाङालाय खालामदों ना खालामाखै
आंनियाबो खालामदों प्रब्लेमा एखेयानो बेनो माइ गायनाय दा दैलां बोथोरजों लोगोसे जा एगजामबो सोलिबाय थादों कलेजाव
औ आतसा आतसा
उम
ओमफ्राय सोंदो बिदिनो माबा माबि कुइसनफोर नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ औ औ खोनादों खोनादों बुंदों खोनादों
मा खौरां अबसेजे नोंथांना
ओ मा होनो
खौरांङा
खौरांङा दंसै बिदिनो गाज्रि जों मोजां गेजेरजोंनो
उम
नोंथांनियालाय
ओहम दों ओरैनो बेबायदियावनो गेजेरावनो सोलिगासिनो
आतसा
नोंनिया एसे प्लेन गैया नामा जेनेबा बिजनेस सिजनेस खालामनाय बा ओरैनो माबा मोनसे आरो
प्लेन माने आंना बिजनेसालाय फे फिसासा दंङ दंनायालाय जेनेबा बिजनेस होनना बुंनांबाथाय बिदिनो दाउनि फ्राम मोनसे फिसा दं आरो ना आंहा औ खोनादों दाउ फ्राम दं मोनसे फिसा
अ मा जेनेबा लकेल ना ओय बेफोरबादि ब्रयलारफोर
बयलार नङा बिदि लकेलनि बायदियानो बि बे हाइब्रिद दाउ आरोना बे जेनेबा कयलार सिस्टेमनि बे सनालि दाउ होनना बुङो। बे बेखौनो फिसिगासिनो दा।
गिदिर गिदिर फ्रामा गिदिरना एसे माने बेसेबांसो गिदिर?
फ्रामाथ' एसे गिदिरानो। फ्रामा थारटि फुट गोलाव आरोना गोलावा।
ओ।
ओमफ्राय बेयाव तिनस' दाव‌ दङ' थिनस'था।
उम।
दाबो बारा गिदिर जायाखै जानाया।
बेसांसो गोबाव जाखो थारमाने बे खा अह बेसांसो गिदिर ओ बे मासे गोबाव जाखो बे खामानिखौ मावनाया?
आं मावनाया बेखौ बांद्रायथ' गोबाव जायाखै एबार नै लास्ट सेकेणड टाइम दाउ सोदों आरोना आङो।
अह ओरैनो उम ओ मथा मथि अह।
उम।
ओ‌ जेन'बा ओरैनो मुलाम्फा फोरा माबायदि जायो थारमाने?
मुलाम्फाथ' बिदि जानाया बांद्राय जाया।
गोदा गोदानालाय?
ओ औ औ एसे गोदान औ औ औ दावफोरखौबो बांद्राय सिनायाखैना? दावखौ एसे बुजा सोबासो बो मुलाम्फा जायो आरो ना बुजाय।
उम।
ओमफ्राय नों
खिजि ओ खिजि ओ
मा ओ सोंदो सोंदो मा
किल किल बिसांसे?
ओ दाथ' बरथ'मान किल दावफोरनि दामालाय आफ आरो दाउन जाबाय थायो नालाय गेजेर गेजेर। दा ओरैनो किल सारिस' फानगासिनो आरोना। खोनाबाय? उम।
थाङा माबा सोंनो नागिरदोंमोन?
औ औ होनबा नोंथांनाव बिदि जेबो गैया नामा फिसिनाय दाउ आरो जेनेबा दाउ अमा
ओरैनोथ' दा फरायदों डिग्रिखौ ओमफ्राय डिग्रिआ कमप्लेट जाबा जब फोर नाङाबा बेबायदिनो बिजनेस एसे खालामनो सानदों आरो
आदसा आदसा।
खोनादोंमोन नोंथाङा?
औ खोनादों।
अह
औ खोनादों खोनादों बुं नोंथां।
आदसा
हेलौ हेलौ ओ उनाव लागैहाय माबायदि जायो नायनोसै। उनाव लागैहाय माबायदि जायो नायसै।
औ
खोनादों
औ खोनादों खोनादों खोनादों बुं नोंथां।
अह
हेलौ ओ
ओ नोंथांना माइफोरा गायजुबबाय नामा?
माइथ' गायनाया जाजोबा बै एसे दंबावो माने दा आमथिसुवानि उनाव गायनांगोन। थांगार ना
औ दोनै जाबाय दां आमथिसुवाया।
हा
आमथिसुवाया माब्लानिफ्राय नांगोन?
ओइ समबारनिफ्राय होनगोन नोंथां गाबोननिफ्राय
अ
दानियाथ' एडभान्स जायो हेलौ
औ औ औ खोनादों।
दानिया अ दानियाथ एक मास गायो। सिगांथ' गोदौ ऐ गोबाव गोबाव जालाङोमोन।
औ औ।
अ कम्पिटिसन हिसाबै गायो आरो। नाव गोदोनियाथ' मोखुब।
उम।
अ इफोरजों हालेवनो हायोमोन दा आरो गायथेना दोनबाथाय सोरबा टेक्टरफोर लांनो हाया माइ गायो आरो।
उम।
उम।
हेलौ।
अ हेलौ।
औ दे गोजोनथोंस औ औ अखा अखा औ हादों हादों जोंनि साइदजोंबो हादों। नोंथाङा अबाव दङ बाह्रायाव नामा?
बायहेरायाव दङ आं एसे एसे दखानथिं फैदोंमोन। ओमफ्राय नोंथाङा कल खालामनायखौ एसे रायलायबाय।
आतसा।
अ।
दे गोजोन-गोजोन्थों होमबा नोंथां।
अ जागोन दे।